हेल' नथां
हेल'
हेल' नोथां।
नोंथां अ
अ नोंथां अ खानादों नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दासान्दि फ्रि दंथ'योबा
अ दोङो नोंथां।
मा नोंथां दा आङो थास' थास'नि सायाव माने एसे सावराय होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां। नोंथांनो सावरायनो हागोनबा?
अ जागोनदे नोंथां।
अ नोंथां दा नोंथां नोंथांनि सायाव दा खोनाब गोजोन अ खोनादोंोबा नोंथां?
नोंथांनि आनिै दा एसे प्रब्लेम जादों।
खोनायाखै नोंथां?
नोंथांनि
हेल'
नोंथांनि दा एसे प्रब्लेम जादों नोंनिया।
खोनायाखै नोंथां?
नोंथांना एसे नेदा प्रब्लेम जादों औ खोनादों दे नोंथां, खोनादों नोंथां खोनादों,
अ औ नोंथां खोनादों बा
औ।
हेलौ। मोनाबिलिनि गोजोन मोजां गोजोन औ।
खोनादों नोंथां खादो।
औ मा नोंथांङा थास'नि सायाव जों सावराय लायनोसै नङा होमबा नोंथां। हेलौ।
हेलौ।
अ खोनादोंबा नोंथां।
नोंथां।
अ हेलौ।
अ खोनादों दे नोंथां आंनिया नेदा दोङो नों नोंथांनासो ल'ल लाला जाफैदों।
आंनाबोथ' नेदानो दङ नोंथां आंबो एसे। नोंनिखौसो नांथा नांथा खोनादों अ दाथ' जों थास'नि सायाव सावरायनो ओंखारदोंमोन अ दाथ' जों। थास'नि सायावनो सावरायनो ओंखारदोंमोन नङा होनबा नोंथां। खोनादोंना नोंथां अ दाथ' जोङो था औ दाथ' जोङो थास'खौ होमबाथ' जोङो दाथ' जोङो। गामि एरियावसो नुनो अ नंगौ नोंथां दाथ' जोंङो। अ गामि एरियावसो दा नों थास'खौ नुनो थाङो नङा होनबा नोंथां।
नों नुयो दे नोंथां टाउनफोरावथ' बेफोरबायदि नुवा खम।
औ औ टाउनाव नुबाबो बिराद जोबोद खमहै नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। अ बिदिनो जोंङो। गाव गामि एरियाव नुबाबो जोङो गामि एरेनसो जानो थाङो जानो थाङो नङा होमबा नोंथां।
अ नंगौ दे नोंथां।
औ दाथ' जोङो थास'खौथ' जोङो जानोबाथ' ब जोबोद थास' जानासो जों जोबोद मोजां नाङो नङा होमबा नोंथां। अ थास'खौ जानाबा जों जोबोद मोजां नाङो नङा होमा नोंथां।
थ' थास' थास' आथ'। थास'आथ' दा दासान्दिथ' बिबारा बारगासिनो थास' बिबार।
औ औ औ औ औ औ औ अ खोनादों।
थास' बिबारनि सिजोन जादों नङा होमबा नोंथां। नङा होमबा नोंथां।
अ हेलौ।
अ आरो थास'नि आइथिंबो ओंखारबाय औ खोनादों नोंथां।
होमबा नोंथाङानो थास'नि बागै एसे सावरायनो हागोन नामा? नोंथां। हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ नोंथां।
औ खोनादों दे।
अ नोंथाङा खोनादोंबा।
औ खोनादों नोंथां खोनादों बुंजागोन दे औ।
औ आलो नोंथां औ औ। आंङो दाथ' जों थास'खौ जोङो दाथ' दा जों। औ खोनादोबा।
नोंथांनिखोन ल'ल' लाला खोनाफैगासिनो।
औ नोंथां आं-आंथ' मोजां खोनागासिनोमोन नोंथांनिखौ नोंथां। नोंथांनासो प्रब्लेम ना आंनासो प्रब्लेम नेदा। औ होमबा थास'नि सायाव सावरायलायनोसै। नङा होमबा नोंथां?
जेनेबा
औ
जेनेबा थासआ जेनेबा जोंनियाथ बुहुदथा रोखोमनिबो थायो जेनेबा जों जा- नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ।
जों साग्रा थास'खौ हमबाय ओमफ्राय थास'आथ थारुनबो थाङो हा सिङाव। हाजो ओ सोलाव बांसिन थास' थास' खो थास'खौ जेनेबा बिजनेस खालामबा खेथि मावबाबो थास'आ लाब जायो। नङा होमबा? जोंनि जायगायावथ एसे खम जायो थास'आ अब्लाबो हाग्रा मिथिगोना नोंथाङा? थास' गोसोमखौ। बेखौथ थास'खौथ आरो सबखौ- बिलाइआल'सो थास' बि- जोंबो जाजायैनाय जायो नङा होनबा?
औ औ औ थास'खौथ सब सब रोखमनि जाजायो खालि बिलाइनि बागै। नङा होमबा नोंथां?
जाजोब माने बिफांहितिनो जानाय जायो। नङा होमबा नोंथां?